औ खोनादों।
माबे टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथां?
जों टपिकनि सायाव सावरायनायानो जाहैबाय दा आबादनि बागै सावरायनोसै माइ आबादनि बागै
माइ आबाद मावनो थाखा खाय मा मानि गोनांथि जायो नोंथां
माइ आबाद मावनो थाखायथ' जोंनो टेक्टरनि गोनांथि जायो बा टेक्टरजों हालेवना नै खोथिया फोनांगौ हालौवखांनायनि उनाव खोथिया फोनांगौ ओमफ्राय बिदिनो खोथिया जौबाथाय फुनांगौ फुखांनानै बेनिफ्राय दुब्लियाव एवबाय एवनानै बेखौ खारायनानै दोनथनांगौ खारायखांनायनि उनावहाय ओनिफ्राय बिदिनो खोथिया जौबाथाय फुनानै गायनांगौ जायो उनावहाय गायनाय समावहाय हालएवनांगौ हाल एवखांनानै ओमफ्राय आलिखौ खोनांगौ आलि खोखांनायनि उनाव दै ज'मा जा जाबाहाय बेनिफ्राय गायजासिगोन आरो
औ औ ओ ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां?
आबाद मावनाय आ थ' गोबां दं मैगं आबाद
उम नोंथाङा बे दा आबाद मावनायनि बाथ्रा बुंदों जेनेबा माइ जे गायो जोङो बेयाव मा मा उम गायनाय जायो, बेनि नामफोरखौ नोंथाङा मोननैसो बुंनो हागोन नामा?
औ आबादनि माइखौ माइखौ बुंदों दा?
उम
माइयाथ' गोबां दं आं मिथिजोबा जायखिजाया आं थिनायखौ बुंनोसै मा-मासु सुरि माइ दं इनिफ्राय रन्जित दं बेनिफ्राय बिदिनो बियारि दं बेनिफ्राय बायसन्थि दं
नोंथाङा आंनाव मायबाफोर सोंथि सोंनो गोसोबा सोंजागोन। हेलौ। नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ? हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां।